अ।
औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम। औ दा मा खालामगासिनो दं?
नै आङो दा जिरायनानै दं।
ए दसे सम सावरायनो हागोन?
अ हागोन दे।
दा नोंथाङा जोंनि माखासे बर'फोरनि ओ दोरोङारि ओंख्रि एबा बर'फोरा जोंना मा मा ओंख्रिखौ बांसिन जानानै मोजां मोनो बेफोर सोमोन्दै सावरायनो हागोन।
अ होमबा आङो फोरमायनो सानदों नाफाम बै नाफामखौ जोङो मा मा ओंख्रि जा मा मायाव होफानानै जायो आरो बेखौ मोरै बानायनाय जाया बेखौ खोन्थानो सानदों सिगाङावनो जोङो नाफाम बानायनो थाखाय ना नांगोरगोन आरो। नाखौ जोङो जोङो मा होनो हमनानै जेरैबा गुरनानै मोनो ओमफाय नाफोराव जेनेबा दैमा एबा बिलोफोराव सारनानैबो मोनो खायफाबा दुब्लि फोराव ओमफाय जाम्फैफोराव सेन सानानै एबा फासि सानानै बिदि मोनो आरोना। होमबा जोङो जेब्ला सेनफोर सानानै जेनबा फिसा फिसा ना फिथिख्रि, जेरै मावा, बेंसि बेबादिफोरखौहाय गोरि फिसा फिसाफोरखौहाय जोङो मा खालामा सायनानै बेखौ लाबोनानै जोङो दैनिफ्राय लाबोनानैहाय सायनानै मोजाङै सु गोन ओमफ्राय बेखौहाय फोरानगोन आरो अर साव अर सुनानैहाय जोङो जेरै सानदांगा फोरानगोन आरो फोरा जेब्ला मोजाङै रानो अब्ला जोङो बेखौ ओ फिसा फिसाखौहाय देयोब्ला नाफामा मोजांसिन जायो आरो ना गिदिरनिफ्राय।
बेखौहाय बेखौ जोङो जेब्ला रानखांजोबनानै देनो थाखाय जोङो उवाल गायखेन बिदिखौहाय जोङो बाहायनाय जायो आरोोना दे बे दनायावहाय ना बिफांखौ देनो थाखाय जोङो सोरबाबा थास' बिथ' बिखौ होयो सोरबाबा खुमब्रा बिदि होनानै देयो होननानै खोनायो आरोना आङो बांसिनहाय माबाजों थास'जों देनायखौ नुदों आर ना बेखौ देखांनानै मोजाङै मिस मिस गुन्दै जाजासे देनानै जोङो बयेम नङाबा हासुङाव सोनानै दोनोमोन सिगां समावहाय जोङो हासुङाव बांसिन सोनानै दोनोम मोनो आरोोना बे
औ
ओमफफ्राय दा बांसिन भयेम बे दिडग्लिनि भयेमफोराव सोनानै दोननाय नुनो मोनो बेखौहाय मोजाङै नारासोनानै सोनानै दोनगोन सोनानै दोननानै मोजाङै बेखौहाय हासुङाव सोयोब्ला नाथुमनानै सोनानै दोननानै बेफोरहाय माखासे थालिरनि बिगुर बिलाइनि गोरानफोरखौहाय नारास्रोमनानै नारथुमनानै दोनो मुथेनानै दोननाय जायो आरो माने बारहाबनो हायै बायदि नाथाय बे बयमफ्राव सुयोबा जोङो बयेमनि मुख्राखौहाय जोङो मोजाङै गोराब मारिनानै दोननाय जायो माने बारहाबबाथाय बे नाफामा जाया बारहाबनो हायि बायदि गोरा न आरारजिनानै दोनो आरो
खोनादों नथा
औ खांा
औ बेनि अनगायैबो जोङो बेखौ जानो थाखाय एसे गोबाव सम दोननाय जायो आरोोना जेब्ला गोबाव सम दोनो अब्ला बे मोजांसिन जायो आरो जानो थाखाय जानोसैबा जोङो बेखौहाय खेवनानैहाय हायखांना हायखांनानै जेनेबा मोजाङै बेखौ हाननानै दोननानै आरो मोजाङै मारिै फसिनानै दोनो आरो माने बेयो बारनांगबाथाय गाज्रि जायो नालाय ओंखायनो गोबाव समसिम बियो थिनानै जाजायो आरो बेखौ जोङो सिगाङाव जानो थाखाय जोङो दै होनानै ओरैनो एवनानैबो जायो जेरै दुन्दिया सामब्राम बिदि होनानै जायो जों गोजां बोथोरावहाय बखौ जानो बांसिन मोजां मोनो आरो
दैज्लां बोथोरावहाय बेफोरखौहाय दनाय जायो आरो बांसिन मेसें बोथोरावहाय बेफोरखौ बांसिन जानाय जायो बेखौ जानो थाखाय जोङो खायफाबा नारजिफोरावबो होनानै जायो खायफाबा थास' बेफोराव होनानै जायो जेरै थास' बिसंफोराव जेरै आलुफोरजों ना गोरान बिसोरजों होनानैहाय जोङो जायो आरो जों नाफामा जोंनि मोनसे दोरोङारि जाग्रा मुवा आरोना जों बेफोरखौहाय बिराद जानो मोजां मोनो जोंनि बर' सुबुंफोराहाय सिगांनिफ्रायनो जोङो बेफोरखौहाय जायो आरो दाबो जोंनो जाबाय थायो आरोना बेबायदिनो जोङो नाफामफोरखौ देनानै जेरै गोबां रांबो खामायनो हायो जेरै गोबां देनानैहाय बर' आइजोफोराहाय गोबां फाननो मोनो जेरै बिनि बेसेना जोंनियाव गोबाङानो आरो जेरै बयेम फिसा फि फिसायावनो जोङो थामजौ थामजौ ब्रैजौ बिदिनो मोनो आरो बिदि फाननानै जोङो रांखौ आरजिनो हायो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा
नाबामनि ओंख्रिनि टेस्आ माबायदि जायो नोंथांा एसे खोन्थानो हागोन
नाफामनि टेस्टाहाय माने गोथावनो जायो आरोोना आङो गोथावखौनो मोनो बिनि एवनानै जायोबा बांसिन गोथाव जायो आरो बेखौ। जोङो बांसिन जेरै थास' बिसंफोराव होबा बांसिन गोथाव जानायखौ मोनो आरोना।
औ
बेनि अनगायैबो जोंनियाव दस्राफोर मैगंफोर जेरै खारदै खारदैफोरखौ बाहाय जोङो जोंनियाव मारै बानायनाय जायो बेफोरनि गेजेर बेखौबो फोरमायनो सानदों आङो। खारदैफोरखौहाय जोङो सिगां समावहाय ओ जेरै बेसर ओ सबाय ओमफाय खायफाबा थालिरनि बेखौ बानायो जोंनि जायगायावहाय थालिरनि खारदैखौ बानायनायखौ नुनो मोना दस्रा जायगाफोराव बांसिन बानायो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो खायफाबा ना बे आलुनि देन्थाखौ बानायो आरो फोराननानै बेफोरखौ जोङो साबाफोरखौहाय सावनानै थालिरखौबो बिगुरखौ जिरनानै सावनानै गुन्दै जायो अब्ला बेखौहाय जोङो ओ बेफोरखौहाय आरामसो सोरबाबा लादु बायदि फिथर फिथर बानायनानै दोनो दैजों लगायनानैहाय खायफाबा सोरबा बे मैलाखौ सालिनानैहाय ओ सोरबाबा बाल्थिङाव सोरबाबा दाबखा बायदिसिना बेफोरावहाय सोनानै दोनो आरो ना ओमफाय बेखौ नांगौ जागौब्ला जोङो बाहायनाय जायो। बेखौहाय जोङो मारै सगारनाय जायो होमबा ओ दै होनानै जेरै सोरबाबा खेरखाफोराव दै होनानै सगारो सोरबाबा जेरै नारेंखलनि खलथा जेब्ला जों नारेंखलखौ जानानै खावसे थायोना। बेफोरावहाय गुदुं थुफ्लंनानै बेखौहाय जेरै साल दाउखुमैखौ सायाव होनानैहाय दै बेहाय खारदै गुन्दैखौ होनानै दै होनानै जोङो फसरनाय जायो बिनि खाालारा मानि गाबाहाय जाहैबाय गोजा हां गोजायानो जायो आरोना जोङो फोथायो जोंनियाव सबाइनियाबो गोबाब जायो आरो थालिरनिखौ बांसिन गोबाब जायो होननानै जोङो फोथायो आरो दा जोङो बे खौहाय जोङो मा मायाव होनानै जायो जेरै अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि। ओमफाय सोरबाबा मैथाफोरावबो होनानै जायो आरो बारा गोखै जायोबा। बेखौ दानगार होनो थाखाय। बिदिनो सोरबाबा दालिफोरावबो होनानै जायो आरो जोंनि बर'फोरा बिदि जानायखौ नुनो मोनो आरो। दस्रा जायगा बायदिं गासिबो ओंख्रिफोरावनो सोरबा सोरबा होनानै जायो जोंनि आव खालि सबाय ओ अनला बेफोरफोरावल' होनाय जायो आरो नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा जोंनि बर' फोरनि सोमोन्दै
औ दा नोंथाङाथ' जोंनि नाफाम ओंख्रिनि सोमोन्दै खोन्थाखाबाय नङा होमबा आं दा नों थांजोंहाय जोंनि बर'फोरनि माखासे जेरै ओ नार्जि अमा बेखौहायनो खोन्थानोसै आरो दा नारजि अमा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा जोबोद गोथाव मोनखायो आरो जों जा खायोबो नङा होमबा नारजि ओंख्रि खौ जोङो संनो थाखाय सिगाङावनो बे फाथोखौ जेब्ला दानगोन फाथो बिफांखौ बेखौ दाननायनि उनाव जोंहा बे बिलाइफोरखौ जोङो खानानै लायगोन आरो बे दाननाय समाव। बिलाइखौ खानानै लाबोनानै जोङो ओ बेखौ न'आव लाबोनानै मो मोजाङै फोरान फैगोन बे साननै सानथामसो बिदि फोरानगोन आरो मोजाङै रानागौ माने
औ।
बेनिफ्राय जेब्ला रानगोन मोजाङै अब्ला बेखौथ' जोङो डाइरेक्ट जाखाया बिदिनो सोनानै दोनगोन आरो बस्था बा मनाफ्राव बेबायदि सोनानै दोनगोन बेनिफ्राय जेब्ला नार्जिखौ जानो अब्ला जों बेखौ सिगाङाव सोमनानै लाग्रोयो आरो एसेब्लाबो मानो होनबा सोमनानै लायबा गोखाखौ एसे खारो होननानै बुंनाय जायो ओमफ्राय सोमनानै बेबायदिनो खायफा हरसेगाहाम सोमनानै अखानायै सो जायो बिदि आरो आमफ्राय सोमखांनानै जेब्ला बेखौ बोखांनानै मोजाङै सुनानै लानानै बेखौ जोङो रुनायखौ नुनो मोनो दाथ' बांसिन कुकारावसो रुयो गोदोथ' कुकार गैयामोन नालाय ओंखायनो थौ एबा दोफ्रावनो रुयोमोन आरो, ओमफ्राय बाव रुनायावहाय खारै एसे हरनानै लाखागोन बैया बेखौ रुबाय थागोन आरो ओमफ्राय जेब्ला ओ बे नार्जिया रुइगोन अब्ला बेखौहाय सागंजों मोजाङै साग्लिनानै लाग्रोखानांगोन आरो कुकाराव रुबाबो एसेबाबो साग्लिखानांगौ जायो गेब्लेया नालाय रुयल'सो ओमफ्राय सानदलिनानै लानांग गो जों सागदों दा खारैखौथ' नोंथां खोन्थाखाबाय माबोरै बानायो बे बे खारै बानायनाय बेखौनो जोङो नारजियाव होनांगोन आरो दा खारैयाव होन खारैखौ नारजियाव होआब्ला बे रुइनाय नङा आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जेब्ला नारजिया मोननानै बिदि साग्लिखाङो अब्ला जोंहा मा अमा संगोनबा जोङो बे अमाखौ जोंहा दा बांसिन मेजेमजों संग्रा साबसिन जायो आरो मानो होनबा मेजेमजों गोथाव मोनजायो आमफ्राय दाामिन जोमफ्राव एवनानै लागोनां सोरगनो बेदरखौहाय बिनिफ्राय जोङो बेवहाय ओ गासिबो थाव संख्रि बानलु गासिबो मस्ला मस्लिखौनो होनानै लानानै बेदरखौबो एसे मोनहां जाजासे एवखागोन आरो दै होयै होयै एसे एसे होनानै मानो होनबा जोंहा नार्जिया मोनखाबाय नङा होमबा ओंखनो बेदरखौबो जोंहा एसे मोनजासे एवखाबाय ओमफ्राय बे रुनानै लानाय लानानै बिखौ जोंहा मा बेहाय लुसननानै होनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो नार्जिजों बेदरजों दसे सम बिदिनो गोबाव एसे गोदौ होनोनानै संख्रि नां नायनानैहाय खांनाय जायो आरो साखिनानैहाय ओमफ्राय मा होनो नारजि खौ माखासेया गोखाथारखौ जानो हाया आमफ्राय नार्जि गोदैबो दङ मोनसे। बे नारजि गोदैखौ लगायनानैबो सङो आरो गोदैजों गोखाजों ओमफ्राय बांद्राय गोखा जाया बेबायदि खायसेथ' गोखाखौनो मोनखाया गोखा गोजा होब्लाबो बेबायदि आरो दा गावाब गावनि जानो हानाय बायदि सङो आरो, ओमफ्राय आरोबाव माबायदि संनो हायो होनना बुङोब खौ ओ खायसे एसे एवथ्रमनानै बा एसे गुदुं खालामनानै बेखौ सिफ्लेेजोबनानै लानानै बेदरफोरावनो एवफा खानानै दै होनानै बेखौ खारै होनानै गोबाव संनाय जायो आरो बेबायदिखौ संनो हायो नारजि ओंख्रिखौ, डाइरेक्ट रुवालासिनोबो संनो हायो ओमफ्राय जोंहा बेबायदिनो नार्जिखौथ' बिदिनो संखाबाय नङा होमबा दा आरोबाव ओ नोंथांनो आङो मा सबायखौ खोनथानोसै आरो सबाइ ओमफ्राय साम' संनायखौहाय सबायाइ साम' साम'खौ जोङो सबायजोंल' जानो हाया जोंहा गोबां रोखोम संनानै जानो हायो नङा होमबा दाथ' एवनानै जानायखौ साबसिन गोथाव मोननाय जायो, मा एवनायावहाय जोङो टमेट'फोरजों एवनानै जानो हायो नोरसिं बिलाइफोरखौ होनानै जों एवनानै जानो हायो होमबब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो दा साम' ओंख्रि संनोबा जोंहाथ' साम'आथ' दैयावसो थाखायो नङा होमबा! दैनिफ्राय जोङो साम'खौ लायग्रोनांगोन बिनिफ्राय साम'आ गोबां रोखोमनि थायो जेरै साम' गोलाव साम' लादाय साम' दाहोनाय होनाय होनना आरो गोबां गावखौ गुबुन नामनि सामाव थायो आरो गावब गाव जायगा लायो जायगा ओमफ्राय बे साब'खौ जोङो खननानै लाबोनानै बेखौ जोंहा मा खालामनांगोन साम'नि दाखोनखौ जोङो सायनानै लानांगोन आरो साम' जे दाखोन बेखौ बेनिफ्राय जोंहा बे साम'नि खिथुखौबो जोङो दाननानै लानांगोन ओमफ्राय बे दानखांनानै जोङो दसे सम बिदिनो मानजिनांगोन आरो ओमफ्राय थिखसे मानजिनानै जों खालामनांगोन ओमफ्राय मा होनो गोजों खालामो। फ्राय लानांगोन आरो बै मानसिनि समाव खायसे मनायाव सोनानै हनानै जायो आरो। बांसिन इदिनो आस इमपर्तेन्स जेरै बावहाय मानजिनाय जायो बिदैखौ एसे सोमनानैहाय ओमफ्राय बिदिनो मानजि खांनानै जेब्ला साफा गोजों जायोब्ला बेखौ मोजाङै सुनानै लानांगोन आरो। ओमफ्राय सुखांनानै जोङो बेखौ दोनथ'नानै दसे सबायखौ जोंहा ओ एवनानै लानांसि जोंहा सबायखौबो एसेखौ जुम खालामनानै ओमफ्राय बेखौ हुख्रेमनानै ला सोबखांनायनि उनाव आरोबाव बेखौ उवालाव बेनि बिगुरखौ खुगोन आरो देनानै। ओमफ्राय बे सबायखौबो जोङो एसे जावस्र'नानै लानांगोन आरो। गुन्द्रा गुन्द्रि गासिबो जाहाथे माबालांनाय खारनायनि ओमफ्राय
बेनिफ्राय सबायखौबो मोजाङै सुनानै लाबाय ओमफ्राय रुबाय खुकाराव जों रुनानै लानो हायो नङा होमबा ओमफ्राय बेहाय खारै खारै खारै गैयाबाथ' सदाफोरखौबो होनो हायो जोङो। कारेन्टनि जायगायावहाय ओमफ्राय बे बेखौ जोङो सबायखौबो रुनानै लाखांनायनि उनावहाय साम'खौ जोङो एवनानै लाग्रोनांसिगोन आरो साम'खौ एव नायनि उनावहाय जोंहा मा सबायखौ हरनांगोन सबबायखौ हरनानै जोङो मोजाङै गोदौ होनांगोन आरो। दा बिनि उनाव जोंहा माखासे गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बेफोरखौ जोङो होहरनो हायो बे ओंख्रियावहाय नङा होमबा
औ
आरो ओमफ्राय जों बिदिनो संनाय जायो आरो जोंहाथ' बुंखाबाय टमेट'फोरजोंबो जोंङो संनानै जानो हायो एवनानै बिदि आरो हो साबो। मोजाङै एवनानै लाग्रोनांगोन आरो।